हेलौ
औ नोंथाङा खोनादों?
उम खोनादों नोंथां।
नोंथाङा मोजाङैनो दंना?
औ मोजाङैनो दं
औ आं नोंथांनिसिम मोनसे खोथा रायलरायनो थाखाय ओ ओ कल खालामनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ सावराय जागोन नोंथां।
औ माबा दायो। जे दैज्लां बोथोर दैलां बोथोरनि सम फैदों। ओमफ्राय दैलां बोथोरनि नों दैज्लां बोथोरनिफ्राय नोंथांङा माबाफोर बुंना फोरमायनो हागोन नामा?
दैजलां बोथोरनि होनोब्ला जोंङो बिसेसके जोंङो गायनाय फुनायखौ बांसिन नुनो मोनो। दैज्लां बोथोराव जों मानोथो दैज्लां बोथोराव जोंनि माइ आबादफोरखौ मावो नोंथांङा मिथिखागौ। बा जोंनि बर' हारियाव हारिमुवयाव माइ आबादानो ओ बयनिख्रुइबो देरसिन आबाद होननानै जों हमनानै लानांगोन मानो होनब्ला जोंङो ओंखाम जानो थाखाय माइ आबादखौथ' नांखागौ गुबुन आबादफोरखौ जों जेरै मावनाय जायो फिथाइ सामथाइ बा ओम बिदिनो मैगं थाइगंनि आबादफोरखौ मावनाय जायो बेफोरखौ जोंङो ओंखामजों जानो थाखायसो आबादखौ मावनाय जाखायो नंङासो अब्ला जोंङो बे माइ आबादखौनो बर' हारिनि बा गुबुन हारिफोरनिबो मोन गेदेरसिन आबाद होननानै जों सानना लानाय दैज्लां बोथोर जोराव जोंङो माइ आबादल' नंङा गोबां आबादफोरखौ मावनाय नुयो जेरैहाय जिंखा फल बिदिनो आरो गोबां दैज्लां बोथोरनि आबादफोर जों मावनाय नुनो मोनो दा आं नों नोंथांनिसिम बेखौनो सोंनो सानो जे बे दैज्लां बोथोराव नोंथांनि नुनायाव बा नोंथांनि ओनसोलनि उनाव ओनसोलफोराव माइ आबादनिबो अनगायै मा मा आबादखौ मावनाय जायो?
औ नोंथांङा बुंनो थांदों नामा बे जे गि गिसि गिसि समाव मावनाय आबाद ना गोराननि आबाद गोरान गोरान आबाद
ओ गोरान आबादथ' दैजलां बोथोराव मावनाय जाखाया गिसि आबादखौसो मावनाय जायो गिसि आबादनि सोमोन्दै नोंथांङा एसे बुंफुरलु होदो।
गिसि आबादनि होनोबा नोंथांङा जे बुंलांनाय बायदिबा माइ आबाद माइ आबाद मोनसे गुदिखौ बुंनो बुंनो माबाबाय आरोना फोरमायबाय आंङो माइ आबाद आरो एबा जोंनि सिं माइनि अनगा दंबावो गं माइ गं माइ माबानाय आरो माइ गोसोम बेफोर आलादा होनो आलादा माइनाव गोलैयो नालाय ओंखायनो बिसोर मोननैयानो जोंनिसिम गुदि जाबाय आरोना गुदि आबादखौ बेसोर मोननैखौनो फोरमायनाय जादों। मानोना जोंनिथिं एसे हाजो ओनसोल हाजो ओनसोल ओंखायनो दैनि एसे असुबिदा जायो नालाय ओंखायनो जोंङो ओंखायनो जोंङो बे मोननै आबादखौनो जोंनि गुदि आबादाव खोलैना लायो आरो आरो नोंथांनिसिम नोंथांङा फोरमाय मोजाङै फोरमायबोबाय जे माइ आबादखौ माइ आबादनि सोमोनदै फोरमायबोबाय आरो नोंथांनिसिम सोंनो सानो आंङो जे माबा गोरान आबादनि फिथोराव मा मा रोखोमनि आबाद मावनाय जायो।
ओम गोरान आबादनि बुंङोब्ला जोंना जानो हागौ नोंथांङा बुंदोंमोन आबादनि सोमोनदै जों सावरायगोन न अब्ला आबादनि सोमोनदै सावरायोब्ला जोंङो नुनो मोनो गुदियै बा गाहायै जोंङो मोनो मोननै आबाद बे जाबाय गोरान आबाद आरो गिसि आबाद गिसि आबादखौ जों दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो आरो गोरान आबाद मेसें बोथोराव दा मेसें बोथोराव जों मा मा आबाद नुनो मोनो होनोब्ला जोंहा गा जों नुनो मोनो बेसरनि आबाद बिथिं आरो फिथाइ सामथनि फोथाराव जों नुनो मोनगोन बिथिं ओम ओम मा होनगोन औ मेसें बोथोराव मावनाय बे मैगं थाइगं जेरैहाय लेस्रा फुल कबि बानदा कबि आलु बेफोरखौ अल कबि आरो बिथिं मुलाफोरखौ जों नुनो मोनो मेसें बोथोराव मावनायखौ जों आरो गोबां नाजाथाबनाय बे आबादारिफोरनि नाजाथाबनाय आरो बिसोरनि मोजां फिथाइ मोननायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिसोरो बे फिथाय सामथाइ फिथाइखौनो बा मैगं थाइगंखौनो फाननानै बा फालांगि खालामनानै बिसोरो गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ दिहुननानै लायो
दा जोङो मेसें बोथोराव बेनिबो अनगायै जोङो आरो नुनो मोनबावो थासुमलि थासुमलि दा नोंथांनिसिम आं बेखौनो सोंनो सानो जे मे मेसें बोथोराव मावजानाय बे थासुमलि आबादखौ बोरैहाय मावनाय जायो
मेसें बोथोराव मावजानाय थासुमलि आबादखौ
औ
औ जेब्ला ना बे अखा अखा बोथोर जोबलाङो अखा बोथोर एबा माइ गायो माइ हानाय जायो माइ हानाया जागायजेनो बिदिनो आरो बिनि सिगांबो जेरै
गोरान सम फैयोना माइ गाखांनायनि उनाव गोरान सम फैयो बिदिनो बिदिनो माबा जालाङो ना गोरान सम फैबोला बुंनो थांबा माबा माइ गायखांबाय एबा माइ हानोसै सम फैबाय सम फैनायनि सिगां सिगां आरोना जे बे थासुमलिखौ गायनाय जायो आरोना आरो बुंनो थाङोबा बे थासुमलिखौ गायनानै जोङो जे बेलेग बेलेग आबाद मावनाय फोराव जेरै आल लानाङो दंफांखौ आल लानाङो बिदि जोङो आल लानो समाय जाया एबा सम गैयाबाबो जायो आरोना आरो बायदि बि बि आबादा एबा थासुमुलि आबादानो सबनिफ्राय गोरलै आबादखौ मानिनाय जायो आरोना जोंनि ओनसोलाव मा होनो ना जों आं सिगाङावबो बुंलांबाय जे आं हाजो ओनसोलनि मानसि होननानै आरो बेबायदिनो गोजा सिगांनिफ्रायनो जे जों मावबोखादों बेयो थासुमलि गायनाय आबादखौ होनोब्ला आरो बे फैगोन समावबो खामबाय थ बे आबादखौ मावबाय थानाय जागोन आरो बायदि बायदि रोखोमनि आबाद खौ मावनाय जादों आरो ना आरो बि आबादा जे जेब्ला नभेम्बर एबा डिसेम्बर फैयो बे आबादखौ एबा फिथाइखौ मोननाय जागोन आरो ना बेखिनिसिमखौनो आं फोरमायनाय जादों नोंथांनिफ्राय नोंथांनिसिम
औ औ नोंथाङाबो जुदि आंनिसिम माबा मोनसे सोंलु दं बा सोंनो हागोन
औ आं सोंनो थाङो एबा नोंथाङा बुंलांनाय गोरान खिथि खेथि गोरान खेथिनि नोंथाङा आंखौ सोंबाय जे माबाखौ बोरै मावो ओ थासुमलि आबादखौ थासुमलि बिखौ बोरै मावो आं नोंथांनिसिम सोंनो थाङो एबा जोंथाय बे फिथाइ-सामथाइनि एबा रोदाफोरनिलाय सोमोन्दैलाय बुंबोबाय एबा आं नोंथांनिसिम सानो ओ बुंनो सानो जे माबाखौ मिस्था एबा मैथा बेफोरखौ मा माबोरै गायनाय जायो?
दा आं गुबैयै मैथानि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला ओम आं बुंगोन जे आबादारिफोरा मैथा गायोब्ला बिसोर मा खालामो ओ न'नि ओ उसुंफोरनि बा बारिफोरनि हाखौ बिसोरो जावग्रुनानै गुन्दै खामना लाग्रोयो जेरावहाय बिसोरो हासार सारनानै ओ मैथा बेगरफोरखौ ओ प्रिभियासलि गायजानाय बे मैथा मैग ओ बेगरफोरखौ बुथुमनानै बा नार्सारिफोरनि फ्राय बायस'नानै बिसोरो मा खालामो ओ न'नि बे जावग्रुबनाय हायाव बा हासार होजानाय हायाव बिसोरो जागायनानै ओ मैथा आबादखौ मावनाय जायो जेब्ला मैथाया एसे देरगोन बिसोरो ओ खाथि खाथियाव जावग्रुना होयो जायखौ जोङो ओ मैथानि ग्रथनि थाखाय बा मैथानि ओ जौगानायनि थाखाय गोजौ जानायनि थाखाय बा मोजां जानायनि थाखाय जोङो मावनाय जायो दा आरो जेब्ला थाया गोजौ जायो जोङो गोबां बिनि मुलाम्फाफोरखौ नुनो मोनो जेरावहाय ओ जोंनिनो आबादारिफोरा सोरबा सोरबा ओ न'आवनो जानो थाखाय बा सोरबा सोरबा फालांगि खालामनो थाखाय बेफार खालामनो थाखाय गायनानै लायो जोङो गामि ओनसोलफोराव ओ नायोब्ला जों नुनो मोनो गोबां मैथा गायनायखौ जोङो टाउन सोहोरावथ' जों बारा नुनो थाङा जोङो टाउन सोहोराव ओरैबाय सा खम नुनो मोनो जायफोरा गायो बिसोरो ओ बै फुल गायग्रा टाबावसो गायनानै लायो बे मैथा मा आ मै मैथा मैगंखौ ओम फांसे बा फांनै गायनानै लागोन नाथाय जोंनि गामियाव बा गामि ओनसोलफोराव जों नुनो मोनो गोबां मानसिफोरा बे मैथा आबादखौ बर'फोरनि गेजेराव जों नुनो मोनो आम बांसिन बिसोरो ओ बारियाव बा उसुं सेराव बिसोरो गायनानै लायो जेब्ला जानो लुबैगोन अब्लानो बिसोर खानानै बिलाइ गोरलैखौ सेस'नानै बा बिलाइ ओ गोरलैखौ बिसोरो खानानै ओ माब्लाबा नाजों मा माब्लाबा बेदरजों बिसोरो संनानै जायो दा बे मैथाखौनो जेब्ला जोङो रागोन बेनि बेगरखौ बा बेनि फिथाइखौबो जोङो जानाय जायो गोजा गोजा ओंखारो जे बेखौ जोङो जानाय जायो दा जों बे मैथा बेगरखोनो जोङो नुनो मोनो जे मानसिफोरखौ जायफोरा बे गोजा गोजाखो जाया बिसोरो फोराननानै दोनो फोराननानै थिंफ्राव फोरानना दोनगोन बा सान्दुङाव फोरानना दोनगोन जों बे फोराननाय बेगरखौनो फोराननाय फिथाइखौनो जेब्ला जोङो ओ बेगर दिहुनो जोङो आरो नेक्स्ट जोलैनि थाखाय जोङो बा फैगोन जोलैनि थाखाय जोङो बे बेगरफोरखौ प्रिजार्भ खालामना दोननाय जायो आरो दा आं नोंथांनिसिम ओ मोनसे सोंलु सोंबावनो लुबैदों जे नोंथाङा आरोबाव आंनि सोमोन आंनि आंनियाव ओ दैज्लांनि आबाद जे बे मैथा खौ सोंबाय मैथा ओ मैथाया जानो हागौ दै दैज्लाङावबो मावजायो बा ओ मेसेङावबो गायजायो। दा आङो नोंथांनाव सोंनो सानदों बेसर आबादखौ बोरैहाय मावनाय जायो?
बेसर बे नोंथाङा खोनादों?
औ
बेसरनि रोंगौथिखौ आंनाव एसेबां गैया खिन्थु आं नुनो मोननाय बायदिब्ला जे बेसर बे बेसर आबादखौ एसे गोरान समाव एबा अखा गारनाय समाव जों नुनो मोनो आरोना एसे बाहाय जेरै माइ गायखांबाय होनोब्ला माइ गायखांबाय नङाबा माइ गायिनि सिगाङावनो जों बे सर आबादखौ गायनाय बा फोनाय नुनो मोनो आरोना आरो बिदिनो सम जेरै ब्रा जेब्ला ओ बिफोरखौ गायो ओ बिनि सिगाङावनो जेरै एवनाय एबा ओ हाखौ गुरै खामनाय हाखौ मोनहोनाय आरो बिदि रोखोमनि जेरै जेनेबा जों हाखौ फोमोन होननानै बेयाव बेसरखौ गारनाय जायो आरोना। एबा बेसर बेगरखौ जों बेयाव गारनाय जायो आरो बे बेसर बेगरखौ गारनानै बे सम थांहोना समबारहोना जोङो नभेम्बर डिसेम्बर एबा जानुवारि फेब्रुवारिबो जालाय लाङो मबेबा समाव। एबा जों नुनो मोनो बिनि सिगाङावबो जों फुनो मोनो एबा बेसरखौ गोबां रोखोमनि बेसर थायो जेनेबा गोबां सिजोनावबो जों बेसरखौ गायजायो होननानै मिथिनो मोनदों आरोना मानोना जोंहा बे हाजो ओनसोलनि एरिया एबा हाजो हाजो ओनसोलाव था दोङोना जोङो एबा सिजोननि जेबो खोथा गैला। ओ जोङो बेखौ एनि टाइमावनो गाजायो एनि टाइमखौनो फुजायो बेसर बेगरनिफ्राय बिनि बैस' मोननाय एबा बिसर बेगरनिफ्राय बेसरनिफ्राय मुलाम्फा मोननाय होनोब्ला जोङो नुनो मोनगोन एबा बेसर गोलैखौ जोङो मैगं जाजायो आरो बेसर गोरानखो जोङो बेसरखौ ओ सा माबा थाव थाव एबा जानाय थाव आरि बनायनानै जों फानजागोन एबा जोङो बिदिनो डाइरेकै फाननानै एबा कम्पानिफोरा माबा ओ फेक्टरिफोराव बेखौ माबा थाव बनायनाय जायो आरोना बेखौ आं नुनो मोनदों। आं बेसर बेगरनिफ्राय एसे बारा रोंगौथि गैया बिखौनो आं फोरमायदों नोंथांनिसिम। नोंथां आरो नोंथांनि फ्राय जे आं मिथिनो मोनगोन नामा जे जोंनि जोंनि हाजो ओ नसोलाव एबा हाजो ओनसोलनि जागायाव माबा उम दैसा दैमा फोरनि गेजेराव ओ जे ना ना हमनाय माबानाय बेफोरनिफ्राय माबा मोनसे मिथिनो मोनगोन नामा ओमबा ना हमनायफोरनिफ्राय।
नोंथाङा सोंनाय बादियै जों आङो एसेग्राब बुंनो हाला मानो होनबा जोंनि टाइमा सुंद' जाबाय। दा नोंथाङा ओ जोंनि टपिकआ जाहैदोंमोन आबाद दा